हेल'।
हेल' हेल' खोनायसै माथो हेल' औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दङ।
औ ओमफ्राय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदों आरो बे आयदायानो जाहैबाय। ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जेनेबा बेसेबां गोनांथि बा सोलोंथाइनि बागै आरो बा आंङो। नोंथाङा दसे सम फोरमायलांदो।
औ सोलोंथाइ। ओ सोलोंथाइ बुङोब्ला जों माने सोलोंथाइया माने। लेखा बिजाबसिनल' जानानै थायो माने सोलोंथाइया। माने जिउआव गोबां माखासे। हेफाजाब होदों आरोना माने सोलोंथाइया। जिउआव बुंनो थांङोबा जोबनो थांङा जिहेतु गोदोनि दिनाव। सोलोंथाइ गैयामोन बा। जोंङो माने सोलोंथाइखौ ओ मोजाङै लानो हा हायामोन ओ माने सोलोंथाइ गोदोनि दिनाव माने ओ सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव मा जायोमोन? जोंङो माखासे बुस्थुफोरखौ माने माखासे ओ मावनांगौ हाबाफोरखौ मोनथियामोन आरो जोंङो बुंनो थाङोबा माने गोदोनि दिनावथ' ओ गोबां आ-आबाद मावनाय जायोमोन नालाय बा गो
औ
दिनाव ओ सुबुं माहारिफ्रा जों माने आबाद मावनानैनो गावसोरनि जिउखौ दाफुं होगासिनोमोन आरोना गोदोनि दिनाव। औ सोलोंथाय ओ गैयि जाहोनाव आबाद माव नायनि माखासे माने नेम खान्थिफोरखौ रोङामोन आरो गोदोनि समाव। बे आ आबादफोरखौ बोरै मावनांगौ जे जोंङो ओ बिगासे हायावनो मा आयदा बाहायब्ला जों बै बि बिगासे ओ हायाव मावनाय जोंङो माइ आबादखौ जोंङो माने जेरै बायदि जोंङो माने खम आबाद मोननो हायोना बै आबादखौ जोंङो माने बिगासे हायावनो मावनानै ओ बोरै ओ आबादखौ जोंङो बारायहोनो हायो। मा माने आदब खायदा बाहायनानै जोंङो माने आबादफोर खौ जोंङो ओ जौगाहोनो हायो जों बैफोरनि बागै गोदोनि समाव माने ओ बारा ओ गियान गैयामोन आरोना औ सोलों थाय गैयिनि जाहोनाव बैफोर माने बारा गियान गैयामोन औ माने आबाद मावनायाव जोंहा प्रब्लेम जादोंमोन बा ओ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइया ओरैबायदि गोनांदि सासे बिमा बिफायाबो माने सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव मा जायो गावनि फिसाफोरखौ माने ओ मोजाङै माने राहा लामा दिन्थिलांनो हाया बा
औ औ
बारहावा होलांनो हाया आरोना जायनि जाहोनाव आ ग' गथ'फ्रा माखासे माने सोलोंनांगौ आयदाफोरखौ सोलोङैनि जाउनाव ओ माने माने बे बेफोरो सायावनो सोनारदोंमोन आरो गोदोनि दिनाव माने सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव बिसोरो माने मोजां माखासे राहा लामाफोरखौ दिन्थिलांनो हायाखै बा माने ओ सोलोंथाइ गैयिनि जाउनाव ओ मा जादोंमोन ओ रांखान्थि बेलायाव अ जोबोद माने माखासे ओ मा बुङो बेखौ प्रब्लेम जादों प्रब्लेम जादोंमोन आरो माखासे खैफोदफोर जादोंमोन आरो। ओ रांखान्थि बेलायाव ओ जौगानो हायाखैमोन। सोलोंथाइ थानायमोनबा मा जागौमोन ओ आं सासे माने मोनसे एगजामपोल दानि सासे मानसिनाव जुदि ओ बेहा माखासे ओ माने ओ रांखान्थिनि बेलायाव जुदि सोलोंथाइ थायोबा बेयो मा जागोन? गावनि जिउखौ मोजाङै दाफुंलांनो हागोन बोरै बेयो रांखान्थि थिखौ बैरै जों माने हिसाब खिथाब बोरै खालामनांगौ जोो रांफोरखौ सोर होनांगौ होनाङा बैफोरनि सायाव जुदि गियान थायोबा बेयो ओ गावनि जिउखौ मोजाङै दाफुंलांनो हागोन। दा बियो ओ बैफोरखौ ओ गियान थायोबा बियो माखासे ओ बेफार फालांगिफोरबो ओ खामानि फोर माने मावनानै ओ जिउखौ दाफुंलांनो हागोन आरोना सोलोंथाइ बुङोबा सोलों थाया जिउआव ओरैबायदि गोनांदि बेयो सासे सुबुंखौ गावनि मावनांगौ हाबाफारिनि बागै बा ओ गावनि गोसोखौ बोरै ओ थि लाखिनांगौ। मोनसे हाबाखौ मावनो थाखाय बा ओ बिनि सायाव माने मोनसे जोबोद गोख्रों सोलोंथाइ होयो आरोना सोलोंथाइया जाय सोलोंथा नोङो थाइ माने माबा मोनसे मुवाखौ आरो सोलोंबावनो लुबैनाय मोनसे माने गोहो होयो आरो ना। सोलोंथाइया जे जोङो माने ओ बैफोरनि ओ बागै बै बेफोरनि सोमोन्दै जोंङो सोलोङोब्ला जिउखौ दाफुंनायाव ओ माने बोरै हेफाजाब होगोन। बेफोरखौ ओ हेफाजाब होयो आरोना दानि जुगाव सोलोंथाइ थाय गैयि मा जायो बुंनो थाङोब्ला सोलों थाय गैयिनि जाहोनाव सासे सुबुङा जों माने गुबुन जायगायाव हाबाफोर मावनो हाया। सोलोंथाय गैयैनि जाउनावनो बे माजो गुबुन सुबुंजों बोरै राय्लायनांगौ माने ओ कमिउनिकेशन स्किला बुङो आरोन जाय माने कमिउनिकेसन स्किला स्किला मा खालामो ओ जोंनि ओ गोसोनि साननाय हनायफोरखौ माने ओ गुबुन सुबुंनो फोरमायो।
औ
सुबुं आरो उम सासे सुबुङा माने सा गुबुन सासे सुबुं जों नो माखासे ओ गोनांथि जानाय माखासे गियानफोरखौ माने होनो हायो आरोना बे ओ रायलायनाय माखासे ओ नेमखान्थि ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन नोंथां। आ दायोथ' नोंथाङा सोलोंथायनि बागै ओ गोबां बुंलांबाय।
उम
आरो नंगौ सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि सामफ्रामबोनि जिउ एबा ओ इयुन जोलैनि जिउनि थाखाय जोंङो सोलोंथाइ लानाया ओ जोबोद गोनां नोंथाङाबो बुंलांखाबाय दसे सिगां औ ओ जों सोलोंथाइ गैयाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बुजिलायनायाबो खम जायो नङा होमबा नोंथां औ आरो समाजाव जेनेबा समाजाव जेनेबा मोजां समाज जेनेबा मोजां था सारि फैया जेनेबा गोरोबलायनाय एबा मिलायनाय। ओ बुलाय सोलाय बांसिन नांलाय खमलाय बांसिन बेफोरबायदि जाला जायो औ औ औ औ नंगौ नोंथां आरो जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां आरो जों सोलोंथाइ लानानै जोङो माखासे जेनेबा ओ बुजि बुजिलांनायबो बुजिनायबो मोनो। आरो जोङो बुजि मिथियै बाथ्राफोरखौबो जेनेबा मिथिलाङो आरो बुजियोबो जोङो। सासे सुबुंजों जेरै ओ माबायदि रायज्लायनांगौ? बा माबायदि आखु दिन्थिनांगौ? जों बेफोरखौबो मिथिलाङो आरो सोलोंथाइआ अनेकगा माने आलदा आलदा रोखोमनि जोङो जेनेबा ओ जेरै नोंथाङा दहाय दसे सिगाङाव बुंलांबाय जेनेबा आबाद मावनाय। जों आबाद मावनायनि थाखाय जों आलादा सोलोंथाइ ओ लानांगौ जायो जेरै ओ आबा-आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा बुंलांदोंमोन ना थ' आबाद आबादखौ जेनेबा बिघासे हायाव माबायदि जेनेबा आबाद मावलांबा बेसेबां जेनेबा जोङो मुलाम फा जागोन बेफोरखौ दहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय आरो जोङो जेनेबा आबादफ्राथ' मालाबा समाव गाज्रिबो जानो हागौना ओ एम्फौ एनलाफोरबो जानो हागौ औ थ' बे एम्फौ एनलाफोर जानायाव जों माबायदि मा मुलिखौ होबा एम्फौ एनलाया एम्फौ एलानिमफ्राय जों रैखाथि मोनगोन। आरो आबादा जेनेबा मोजाङै थागोन बा मोजाङै ओ जोंनो फिथाइ होगोन बेफोरबायदि नालाय थ' बेफोरनि थाखायबो जोङो ओ सोलोंथाइ लानांगौ जायो आरो। जेरै आबादनि आरो जेरै आं एक्जामपोल होनोसै जेनेबा सासे डक टरा ओरैनोथ'डक्टर जानो हाया नङा होनबा नोंथां बेबोथ' डक टर नि लाइननि ओ सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन होमबासो बेयो डक्टर जानो हागोन। होमबासो नोङो सासे मानसिखौ सासे मानसिखौ बियो नायनो हागोन।
औ
न'ङाबथ' नों ओरैनो ओरैनो जेनेबा ओ नायलाबायबा जायाना? जेनेबा मा मुलि हो मा मुलि होनांगौ औ मा बेमार जादों जेनेबा बेफोरखौ नोङो ओ ओ गिबियावनो जेनेबा औ औ नंगौ नोंथां गिबियावनो नोङो नायबिजिरग्रोनांगोन होमबासो नोंनि नोंनि देहायाव मा बेमारफोर जादों मा बेमारफोर जायाखै जेनेबा जों बेफोरखौहाय जेनेबा बिजिर संनानै ओमफ्रायो नांगौ जानाय बायदि जेनेबा बिनि देहायाव जेनेबा मा मा बेमार जादों आरो मा बेमारिनि थाखाय जेनेबा मुलि होबा जेनेबा गाहाम जागोन मोजां जागोन होन सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ ओ बिदिनो सोलोंथाया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआवहाय ओ बे मोजां गोहोम खोख्लैयो आरो जों सोलोंथाइ लाथारनांगौ।
औ।
औ। सोलोंथाइखौ जों बिदिनो आं दहाय दासो दसे सिगां बुंलांबायखि आलादा आलादा ओ रोखोम ओ आलादा आलादा रोखोमनिजों फरायनांगौ जायो जेरै नोङो बहुद दा सोलोंथाइ थायो जेरै ओ सोरबाया जेनेबा इन्जिनियार सोरबाया डकट'र आरो सोरबाया जेनेबा कारेन्टफोर जों जों दा नै सापस हमनानै लादो कारेन्टफोर जेनेबा अबावबा कारेन्टफोरनि जों खामानि मावबाय होनोमबा जों सोलोंथाइ गैयाबा जानला मोनला जों मावलाबायबानो जानाय नङा नङा होनबा नोंथाङा थह जोंनि जोंनि जिउनि थाखाय जेनेबा खैफोदबो जानो हागौ बेफोरनि लाइन लाइननि थाखायबो जोङो आइ ति आइ फरायनो हायो जे कारेन्टनि लाइनजों बेफोरखौहाय मोननो हायो आरो थ' सोलोंथाइया बिदिनो बहुद ओ आलादा आलादा रोखोमनिबो थायो आरो गा सिनिबो थाखाय जों सोलों ओ सोलोंथाइ लानांगौ जानानै फैयो आरो। थ' एसेखिनियानोसै नोंथां।
ना नोंथाङाबो जोबोद
औ।
मोजां बुजायबोदोंदि सोलोंथाइया माने बेसेबां गोनांथि आरो सोलों सोलोंथाइनि माने माखासे आयदा बेफोर बेलेग बेलेग आरो आयदा लायै आयदा ओ सोलोंनांगौआ ओ गुबुन गुबुन जायो। औ नंगौ बेनो। ओ सोलोंथाइया माने सासे सुबुंखौ गावनि ओ जिउ खौ बोरै दानांगौ औ माने गावनि जिउआव जाफुंसार जानो गावनि थांखि खौ मोनहैनो थाखाय माने सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो आरोना।
औ औ। औ।
औ माने ओ सोलोंथाइया सुबुं जिउआव माने ओ जोबोद गोहोम खोलैदों आरोना।
नंगौ नोंथां औ।
नोंथां होमबा जों रायज्लायनायखौ सावरायनायखौ बेहायनो दोन्थ'नोसै नामा?
गोजोनथों नोंथां। औ।